हेल' लोगो मा खालामदों
आङो मैगं सायगासिनो नै
माबोरै सोलिगासिनो दङ जिउफ्रा
जिउआथ' आरो मा बुंबावनो लोगो दङ बेबायदिनो थांलाय फैलायजोंनो
औ
फुङाव औ दे बुंलायो
आंहाबो गोबां बिदिनो बेस्थ'नि गेजेरजोंनो जिउआ सोलिलांगासिनो दङ जेबो सोलायनाय गैया
सोलायनायाथ' आरो मारै फिसा फिसौ सोलायनायखौ आरो मानिे जोंनियावलाय आरो गिदिर सोलायनायाथ' माबोरै जाब्रबनो बेनोसै आरोना खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे सोरजिनो हानाय बेफोरनो सोलायनाय होननानै मानिनानै लानांसिगोन
औ गोदान गोदान गोदान गोदान ओरैनोबाबोथ' सान बारलांनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानिफ्राबो एरायबाय थायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ खामानिफोरालाय माबायदि सोलिगासिनो
खामानिया सोलिगासिनो दङ मोजाङैनो सोलिदों
मावख'आव खामानिया मुखुबथार नामा
मुखुबाथ' मुखुबानो होनजायो मुखुबाथ' बे खामानियाथ' जा सानफ्रामबोनि जाबाय थाखानाय नालाय जोंना
नों नोंसिनि औ दे बुंलाय
नोंनालाय मारै सोलिदों
आंनाबो सानफ्रामबो मानि बारा थाबोनांगौ जागासिनो दङ दा
मानि डिउटियाथ' ओरैनो औ
बाजि फुंनि जि बाजिनिफ्राय बेलासिनि द' बाजि ना
औ औ ओमफ्राय बेनिफ्राय अभार दिउटि मावनांगासिनोहाय नै गाै देडलाइनफोरखौहाय हाबानो थाखाय मेकआप खालामनांगौ जानानैहाय दा बेबायदिनो स्नि रिंगा थामजि मिनिटसो दाइन बाजिसो जालाय लाङो सफैखौ सै मैगना मैगंखौनो मोनबोनो नागिरलाया एखमबा समाव
मैगं माइग्राफ्राबो होंगो दोंगो जाबाय आथिखालाव सुबुं अनजिमानि बांनायाबो थाद'नाय गैयि जादों
दा बुंनो थाङोब्ला मैगंङाथ मा बुंनो बेनो बे आरोखि ना मैगङआो गोलोम बोथोरखायसो जाखोना
दिहुनथायाइासो खम जाखो माने बेखौनो बे
दिफनो थायनाय दि दिहुनथाइखौथ' खम जादों होननानै बुंद्रायनो हाया मानो होनोबा बाहायगिरि मैगं थाइगं बायग्रा आरो होंगो दोंगो सुबुंफोरनि थाखायबो जादोंबो होनजायो
औ नंगौ नंगौ मावग्रानिफ्राय जाग्राया बांसिन
औ आबाद मावग्रा सुबुङानो मा बेसेबां दंबावो आथिखालावथ' गोबाङानो आबाद मावनायखौ नागारबाय।
उम आबाद मावनाय खामानिखौबो एसे आरो मोनसे फिसा हाबा बायदि सुबुंफोराबो नायो नालाय नोजोरजों नायो नालाय बेनि थाखायबो बांसिनानो औ
जोंनि गेजेराव आबाद मावनाय हारिमुवानो गोबां खम जालांनो हमबाय।
नोंगौ माबा मोनसे सान खांनाय फैबायना सरखारि साख्रि मावबासो माने इयुना मोजाङै सोलिगोन बेफोरखौ साननानैनो खिन्थु खोथाया बिदि नङा आबाद मावग्रानिबो गोनांथि दङ आबाद मावग्रानिनो गोनांथि दंसिनो बुंनो थाङोब्ला।
औ आं आबाद मावग्रा गैयिनि थाखायथ दि
दिनै जोंनि गेगं थोलायै जानाय लोंनाय थोलायै जादों जायनि जाहोनाव ओ मैगं, थाइगंखौ ख ओ खम समनि गेजेरावनो दिहुन्नो थाखाय ओ साफा सानै मैगं गायग्रा एबा फालांगिरि ओ ओ मेलेमजों सानगिरिफोरा खम समनि गेजेरावनो गोबां मैगंनि दिहुनथाइ बा जाग्रा मुवा बेसादनि दिहुनथाइ खालामनायाव जेन दिनै बायदिसिना मुलि बा भिटामिन ओ बाहायनानै मैगंआ दिहुननाय आबाद दिहुननायखौ नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव ओ सुबुं फोरनि ओ देहा सावस्रियाबो लोरबां जालांनो हमदों थाब थाब
औ नंगौ बेथ मावग्राया खम जानायलाय आरो दिडमान्डआबो ओरैबायदि बारायबायना हटेलफोरावबो हटेल फोराबो बांगासिनो नालाय बेहायथ गासिबो बोथोरावनो माने मोनफेरि मैगं थामानि मोनसे मोनसे सिजोन गोलोम बोथोर गोजां बोथोर आव मोनग्रा मैगंआथ गोदोनि समावसो दंमोन दाथ अल्ड सिजोन माने बार' मास थिया मोनो
आरो हटेलफोरावबो बेफोरनि डिमान्ड जायो नालाय बे हिसाबैबो आबाद मावग्राफोरा
बेखौलाय मा बुंबावनो बेखौथ बुंनांलानो दैलांनि मैगं, मेसेंनि मैगं माखौ होनो आथिखालनि ओ जोलैफोरा जेबो मिथिनाय नंला।
औ बिजाबावबो आरो सोलायनांसिगोनसो बे गोलोम बोथोरनि मैगं आरो गोजां बोथोरनि मैगं जे गोदो थायोमोन ना मा मा मैगंखौ गोजां बोथोराव मोनो गोलोम बोथोराव मोनो। मैगंआथ मोनजोबो बिदिसो होनलाय लांसिगोन दानि गथ
बेथ‌ जाखाला दा बबे गोजां बोथोर अबे गोलोम बोथोर गोजां बोथोरनिखौबो मेसें बोथोरनिखौबो लागायलाथाय जेब्लायबो मोननो थाङो दा हाथाय बाजाराव
औ दाथ लाव फिथाइ बिराद फानगासिनो दङ।
दा बाजारनि हाथाइनि मैगं- थाइगं बायनानै मुवा बेसाद बायनानै जानाया बिराद गि थाव- थाव जानानै दङ निउसफ्राव नुगासिनो दङ ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दङ ना मैगं थाइगंखौ ओ गोमोनखौनो गोथां ओरै ओ थाजा मैगं खालामनो थाखाय गाब होनानै फानलाबायनाय नुदों माथो।
औ गाब होनानै फाननाय नुदोंथ आरो आरो बिफा ओ बे फिथाइ सामथाइयावबो फोमोननाया
ओम आरो मैगं थाइगंनि दामखौलाय मा बुंबावनो
बेथ आरो बुंनो हाया।
मैगं थाइगंनि दामखौ रायलायिआनो गाहामसै।
गोदोथ मुथायाव थाइबाफोरनिनो मोनोमोन दा थाइबानिथ' जेबो बुस्थु गैखालानोमोन आरो गोबावआनो जाखाबाय। दा मैगं मुथासे बायनांगौबाबो बिस थाखा नैजि रां थामजि जि रां नङाबा मोना
मोना नैजि थामज रांआवलाय बोथिसे मैगंबो मोनला दा।
औ
मैगं मैगं मुथासेया बोथिसे जाला मैगं मुथासे जानांगौबाथाय मुथानै मैगं मुथाथाम मैगंखौनो बायनांगौ बोथिसे मैगंआव
औ नोंगौ नोंगौ औ
ओरैबायदि दाम गोसा माने बेसेन गोसा जाबाय जिउ खुंलांनांगौआ‌। रां रुफानि आंखाल बारानिफ्राय बारा जानो हमदों।
गुबुन फारसे गारि मथरनि पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनायजों लोगोसेबो दावबायनांगौआवबो बिराद बेसेना बांगासिनो दङ ना
औ बेखौथ' आरो मा बुंबावनो।
ओम गारि मथरनि भारायाबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ।
बांनायनिफ्राय बांदों सरा जायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौसो नुगासिनो माथो।
नंगौ
थांलाय फैलाय सानफ्रामबो गारि मथरजों दावबायनांगौआबो खम नंला आथिखालाव।
नंगौ नंगौ
जायफोरनाव गारि घरा दं बिस्राबो थाव सोनाय डिजेल पेट्रल सोनायावनो रां रुफ फाया खावसेयानो थांखायो दान बान्थायालाय बहा थोनो साख
ओम नंगौ नंगौ दानि समावहाय साख्रि मावो नायब्लाबो बेबायदिनो खासै थोखाया।
ओम जायनि जाहोनाव इयुनि इयुनाव दोनथुमनाय रांनि रां दोनथुमनायनि ओ हारिमु बा कालसारा जोबोद खम जालांनो हमबाय जोंनि गेजेरावबो।
नङाबा सानसेनिखौ सानसेयावनो माथो थाबोजोबनोसो नागिरखायो बाजारावनो खरस खालामहैबा बाजौ रां लानानै थांबाथ' बाजौ राङा थाबबो जोबखायो। र' दानि समाव थायबा बा रांफोर बायदि जाबाय।
बाजौ रांनि मैगं बायनांगौआ बोथिसेल'। बुंनो थाङोब्ला
औ आरो बेदर फिसा जाबावनांगौब्ला थ' बुंनो नां
ना बेदरनि ना बेदरनि खोथाखौलाय मा बुंबावनो दाउ अमा फिसिनाय ओ हांसो फिसिनाय फारौ फिसिनायानो न'खराव गैलाबा गासिबो बायनानै जाजोबनांगौ जायो दा।
उम नंगौ आरो अमाफोराबो नाय नायग्रा गैयाबा आरो दासान्दिथ' अमा बेमार जासावनाय खोनादों खोनायाखै नामा नोङो?
अमा बेमारखौ खोनादों। बेनि थाखायनोथ' जोंनिथिंजाय अमा फाननायखौ एसे बन्द' खालामनायखौबो नुदों माथो।
ए हामथारदोंहाय आंबो बायोसो बिदिखौहाय। नुबा आरो लाबोयो जोंनाबो।
जोंनियाव दा फानथ'वाखै अमाखौ। दासान्दि अमा अमा जायैआनो गोबावखासै आंबो
ओम एसे खमावनो जा माबानांगौ बेदर फिसाखौबो जाबाय थाजाया अमा
साफ्रामबो जाबाय थानाय जायाखै अमाया
औ थिगानो ओमफ्राय लोगो नोंहालाय संखांजोबबाय
संनांगौसो आङो नै मैगं आरि हानानै रेडि खालामना दोन्दों सुनानै बे समावनो नोंनि फन फैनाय नै आङो ओ नोंजों फन रायज्लायनो होननानै दसे ओ रायलायबाय आरो खामानिखौबो दायो दसे उनाव मावफिनसिगोन आङो
बेबायदिनो सम सम खबर लानांगौ लोगो
औ जोंहालाय बेनोसै मबाइल फननि गेजेरजों खबर लायाबानो जोंहा जेबो उफायानो गैखाया लाइफआव जोंनि जिउआनो ओरैबायदि बेस्थ' जानानै थाबाय लोगो हमलायनानै साहा खापसे लोंनायनिबो सम गैयि बायदि जाबाय माथो
र' मालाबा थांगोन आङो बेरायहैनो
औ मालाबा फैबानो जाबाय दे माथो लोगो समाबो जाबाय
औ दे दे होमबा औ दे दोनथ'बाय